हेलौ
खोनादों ना नोंथां?
खोनादों ना नोंथाङा? औ नोंथां खुलुमबाय। ओ आं नोंथांनो फन हरनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय, औ नोंथां खोनादोंना?
औ औ खोनाबाय खोनाबाय नोंथां। बाय
ओ आङो नोंथांनो फन हरनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय ओ नोंथाङा आंनो माखासे ए जोंनि बर'नि दोरोङारि फोरबोफोरनि सोमोन्दै फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
अ हागोन हागोन नोंथां।
औ फोरमायदो नोंथां।
औ बिदिब्ला आं फैलांनोसै फारि फारि दा जोंनि दोरोङारि फोरबो होननानै बुङोब्लाथ' जोंहा माखासे फालिबोग्रा फोरबोफोर दङ। ओ जायनि गेजेरावहाय जोंहा गाहाय होनना बुङोब्ला जोंहा बैसागु, आरो बैसागुआनो जोंहा मोन मोनथाम रोखोमनि दंखायो नङा होमबा? जायनाखि बैसागनि बैसागु बा गाहाय बैसागु जोंहा आरो बेजों लोगोसे दङ जोंहा ओ खाथि खाथि गासा बैसागु बा खाथि बैसागु आरो बेजों लोगोसे दंबावो जोंहा मागो बैसागु। आरो बेजों लोगोसे जोंहा दंबावो बिदिनो गोबां ओ फोरबोफोर। ओ बुंनो थाङोब्ला जोंहा ओंखाम गोरलै फोरबो फालियो बेजों लोगोसे आमथिसु फोरबो फालियो ओ आरो दैज्लां बोथोराव जोंहा दङ नांगाल जांख्रा। दा बैफोर ओ फोरबो खौ जोंहा गोदोनिफ्रायनो बर' माहारिया ओ फालिबोगासिनो दं आरा नोंथां दा आङो गिबियावहाय जोंनि गाहाय बैसागु फोरबोनि सोमोन्दै नोंथांजों ओ सुंद'यै सावरायनोसै दा जोंहा गाहाय बैसागुखौ जोङो मा ओ बैसागावआव जोंहा बैसागाव फालिनाय जायो दा बे बैसागआव मा होनो सैथ्र'नि जोबनाय दिनावहायबो जों जोंहा मा जोंहा मोसौ बैसागु हिसाबै फालियो आरो बैसागनि से थारिखनिफ्राय जोंहा मानसिनि बा सुबुं बैसागु हिसाबै फालियो दा बेबायदिनो जोङो गाहाय बैसागुखौ मोननै बागोआव बोखावदों आरो नोंथां दा आङो मोसौ बैसागुनि बागै नोंथांनो फोरमायग्रोनोसै दा मोसौ बैसागुखौ जोंहा गिबियावहाय ओ थामजिसे सैथ्र' बा सैथ्रनि लास्ट जोबथा सानावहाय संक्रान्ति जायखौ संक्रान्ति सान होनो बे दिनावहाय जोङो मोसौ बैसागु हिसाबै फालियो आरो नोंथां दा बे दिनावहाय जोङो गिबियावहायनो मोसौखौहाय जोङो गोदोनि दिनाव नुयोमोन। बिदिनो दैमा दैसाफोरावहाय जोङो होलांनानै ज' ज' ओ मोसौफोरखौ जोङो थुखैहैनाय नुयोमोन नाथाय आथिखालाव जोंहा ओ दैमा दैसायाव होलांनायनि अनगायै मानि जोंनिनो न'आवनो दैखर बा दमखलफोरनि दैजों थुखैनायखौ नुनो थांबाय आरोना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
मानो होननानै बुङोब्ला जोंहा दा मोसौ फिसिनायनि अनजिमायो दा जोंहा जोबोद खमायलांबाय नङा होमबा नोंथां? गोदोनि दिनाव जोङो न'खरसेयावनो जोंहा बिदिनो जिबा नैजिथा बा नैजिबा गाहाम जोंहा मोसौ फिनायखौ नुयोमोन नाथाय आथिखालाव जोंहा जोंहा मोसौखौ बिदिनो न'खरसेयाव माब्रै माबा बिदिल' जों फिसिनायखौ नुयो नालाय जों दा मानि दैमा दैसायाव थुखै हैनांगौनि गोनांथि नंला आरो नोंथां दा बे मोसौ थुखैनाय समावबो जोंहा माखासे ने खान्थिफोर फालिनाय जायो जायनाखि जोङो बे मोसौ थुखैनाय समावहाय जोङो बिदिनो थाराय बिलाइफोरजों जोङो मोसौखौहाय बिदिनो एसे बुज्राव बुज्राव जोंहा थुखैयो। आरो बेजों लोगोसे से जोंहा माखासे मेथाइफोरबो खननानै थुखैनाय जायोमोन आरो ना। जेरै जोङो ओ दा बेफोरखौ जोङ बिजाबफ्रावबो लिरनाय नुयो जेरै ओ लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एरबाय था बेफोरबायदि ओ मेथाइ खनै खनै जोंहा गोदोनि दिनाव मोसौखौ थुखैनाय नुयोमोन आरो नोंथां। दा जायनाखि जोङो मोसौखौ थुखैखांबाय अब्ला जोङो बे मोसौनियावहाय बिदिनो मा होनो जोंहा थाव गुबै बा थाव गोथां जोङो बे बिसोरनो एसे एसे फुननानै होनाय जायो आरो नोंथां आरो बिनि उनावहाय जों मा खालामगोन बिसोरनो बिदिनो बै लाव फिथाइ फान्थाव फिथाइ दावा बिबार खाथ्रि बिबार लोखोना बिबार बैसोरनि माखासे सुनानै होनाय मालाखौ जोङो बे मोसौनो गानहोयो आरोना नोंथां आरो औ माला बे मालाखौ गानहोखांनायनि उनावहाय जोङो बे मोसौनो थालिरनि बिसं बा थालिरनि बै मा होनो मोदोम एबा मा एन्दार दालायफोरजोंहाय मा हांगारजों थाव गुबैजों ल गायनानै जोङो बिसिनाव फोथा थुनानै होनाय जायोमोन नोंथां। बे फोथा थुनानै होनायनि गाहाय जाहोनानो जाहैबाय मा जोङो मोसौ बैसागु ओ जायनाखि संक्रान्ति बे सानावहाय जोङो मोसौखौ खानाय जाया आरोना नोंथां जोङो मोसौफोरखौ बिदिनो गोदोनि दिनाव हाग्राफ्राव बा गांसो बारिफ्राव जोङो मोसौफोरखौ ह उदाङै गांसोआनो जोङो होहरनाय जायोमोन आरो नोंथां। दा बे होहरनाय समावहाय बे उदाङै जाहोनो हगारहरनाय समावहाय जोंहा जायनाखि बै हाग्रायाव थानाय माखासे जुनारफ्रा मोसौखौ मैहुर खालामनानै जानो हाया बा बिनि गोसोम गोसोम दाग खौ नुनानै बिदिनो गिनानै खारो बैसोरफोरखौ जोङो ओ मा होनो फोथायनानै जोंहा बे मोसौनाव फो थुना होयोदा बेबायदिनो जोङो मा मोसौ बैसागु फालिनाय जायो आरो ना नोंथां। दा बेजों लोगोसे जोङो मोसौ बैसागु बा संक्रान्ति समावनो जोंनि ओनसोलावहाय बिदिनो गोखा गोखै जानाय हाबाफारिखौबो जों लानाय जायो आरो नोंथां। ओ नाथाय जोङो माखासे ओनसोलफोरावहाय जोङो बे गोखा गोखै लानायखौ बैसागुनि स्नि सान बा स्निथि ओ माबायावसो सानावसो जों फालिनाय नुयो ना थाय जोंनि ओनसोलावहाय बे गोखा गोखै जानायखौबो बे मा होनो बे सानावनो जों जानायखौ नुयो आरो नोंथां। दा औ बे गोखा गोखै जानाय समावबो जोंहा माखासे नेम दङ दा बेफोर नेमफोरा जाहैबाय जोङो बै जायनाखि जोङो हाग्रानिफ्राय मोननाय माखासे मैगं मुलि हारिनि मैगं थाइगं जों बैफोरखौ गासै जौसे से था खांनानैहाय जोङो बे गोखा गोखैखौ खां मा होनो जानाय जायोमोन आरो नोंथां। दा बेफोरनि गेजेरावनो आङो मोननैसो मुंखौ मख'लांनोसै ओ बेफोर जाहैबाय जोंहा जोंनि न'आवनो मोननाय माखासे दङ' जायनाखि जों मा होनो उसुमै ओ जोगोलावरि ओ बिनि अनगायै जोंहा दङ' लाफा सायख' बेजों ओ मा होनो बिनि उनाव हाग्रायाव जोंहा मोननाय दङ' थाराय ओ खि बेन्दों, बुरि थखन, ओ लाफा सायख' ओ आरो गोखैनि मादाव दङ' जोंहा मैथा आरो बेजों लोगोसे जोंहा मेर्ला रोखोमनि गोखा ओ मा होनो जामुंफोर दङ' न'आवनो मोननाय जेरै निमफोर दङ' आरो मा होनो बै जोंनि ओनसोलाव होनो फान्थाव गग्ला होननाय जायो बेखौबो जों जायो आरो बेजों लोगोसे आं गोबां रो खोमनि ओ जौसे सेथा जोङो मुलि हारिनि लाइफांफोरखौ खांनानैहाय जानाय जायो आरो। आरो बेखौ जोङो मा गाहायैहाय जोङो मा होनो अमा बेदर जोंहा बर'फोरनि मोनसे गाहाय जाग्रा ओ मा होनो जामु अमा बेदरजों जों बेखौ गाहाय जानायखौ नुयो आरो ना जाय मानि बिदि ओ बेदर जायाबा जोङो गाव गोजाबो जोङो जानायखौ नुयो आरोना ओ बेखौ जानायनि ओ मोनसे ओंथियानो जाहैबाय माने मा जों जोंनि देहायाव जायनाखि बेराम आजार दङ' बैफोर बेराम आजारा जायनाखि बे बोसोरसे बोसोरसेयावहाय माने जानानै जानो हाया बा सिखारनो हाया बेखौ जोङो फोथायनानै बै गोखा गोखैखौ जानाय जायो आरो ना थां दा नोंथां ओ आङो आंनि ओ बुंनांगौ आं एसेयावनो फोजोबबाय नोंथाङाबो आंनो जोंनि गेजेरावनो माखासे सोलिबोनाय बैफोर फोरबोफोरनि सोमोन्दै फोरमायनानै होनो हागोन ना?
औ नंगौ नोंथां थारैनो ओ जोङो फोर बो होननानै बुंबाथ' गोबां रोखोमनि फोरबो मोननो हायो जेरैहाय जोङो हायुङारि फालिनाय फोरबो धोरोमखौ लानानै फालिनाय फोरबो आरो बेबायदिनो जोङो माखासे आबादखौ लानानै फालिनाय फोरबो नङा होमबा नोंथां? दा हायुङारि यै फालिनाय फोरबो होननानै बुङोबा जोङो उदांस्रि सान आरो बेबायदिनो जोंहा माखासे जोंनिनो यगा सान बेबायदिनो जोङो माखासे सानफोरखौ जोङो हायुङआव फुरा हायुङावनो फालिनाय जायो आरो नङा होमबा नोंथां? दा बैफोर फाल आल मेथाइफोरखौ जोङो हायुङारि फोरबो होननानै बुंनाय जायो आरो जोंहा आबादखौ लानानै फालिनाय फोरबो होननानै बुङोबा मागो दमासि आरो बेबायदिनो खाथि गासा आमथिसुवा बेफोरनो नङा होमबा नोंथां? आरो जोङो बेबायदिनो धोरोमखौ लानानै फालिनायफोर बो होननानै बुङोबा खेराइ आरो बेबायदिनो जोंहा माखासे ओ गारजा फुजा आरो जोंहा लोखि फुजा सरसति फुजा दुर्गा फु फुजा बेफोरनोना दा जोंनि बर' हारिहाबो बेबायदिनो माखासे जोंनि दोरोङारि फोरबोफोर दङ' जेरै जोङो फुजाखौ लानानै जेरै धोरोमखौ लानानै आबादखौ लानानै आरो बेबायदिनो जोंहा माखासे जोंनि नियम खान्थि बायदियै जोंहा फोरबो फालिबोनाय नियम दंबोयो नङा होमबा नोंथां? दा नोंथाङा जे बैसागु फोरबोनि सोमोन्दै फोरमायबाय नोंगौ थारैनो सैथो नोंथाङा फोरमायनाय बायदिनो दा जोंनि जायगायावबो बैसागु फोरबोखौ मोननै रोखोमै फालिनाय जायो। बे जाहैबाय मोसौ बैसागु आरो मानसि बैसागु। दा मोसौ बैसागु होननानै बुङोबा जोङो बेखौ फालिबोनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय जों जे गोदो गोदायनि फ्रायनो जोङो जे आबाद मावबोदों दा बै समाव जोंनि आबादनि गुदि जे मावनाय बेयाव जोंहा हेफाजाब होयो होननानै बुङोबा मोसौ दा जोङो मोसौजोंनो गिबियै जोङो मावग्रोनाय जायो आरो मोसौनिफ्रायनो जोङो गोबां हाबा-हुखाफोर जों मावनानै लानो हायो। जेरैहाय जोङो आबाद मावनायाव जोङो एवनाय मै होनाय आरो बेबायदिनो जोङो आबादखौ दिखांनाय स समावबो मोसौ गारिफोरजों जों रोगानाय नङा होमबा नोंथां? आरो बेबायदिनो जोंहा हासार हिसाबैबो मोसौआनो होयो दा बै मोसौखौ जोंहा जोंनि थांना थानायनि गुदि राहा होननानै जोङो ओ मिथिनाय जायो बा सानना लानाय जायो। थिग बेबायदिनो जोङो गिबियाव मोसौनि बैसागुखौ फालिग्रोनाय जायो। दा बै मोसौ बैसागु होननानै बुङोबा जोङो सैथ्र' दाननि जोबथा अक्ट' खौ जोङो मोसौ बैसागु हिसाबै फालिनाय जायो बै सानखालि जोङो मोसौफोरखौ ओ दैमाफोराव बा जोङो दंग'फोराव बेबायदिनो थुखैस्रांहैनाय जायो। बेबायदिनो जोङो आथिखालाव नोंथां बुंनाय बायदिनो गाबागाव न'आव थुखैनायखौ जोङो नुनो मोनसै। बेनि उनाव जोङो थुख खांनानै माखासे ओ लाव फान्थाव आलु बेफोरखौ जोङो माला सुनानै गानहोनाय जायो दा बेनि उनाव माखासे थौनि बा दोनि ओंखाम संग्रा दोनि हाब ओ हांगारखौ जोङो सेैख'नानै बिसोरनाव फोथा थुनाय जायो दा बै फोथा थुनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय जे बे दिनखालि जोङो मोसौफोरखौ उदाङै हगारनाय जायो नालाय जाहाथे बे समाव ओ गोदो गोदायथ' जोंहा हाग्रा बंग्रा गोबां दंमोन नालाय दा बै समाव ओ मोसौफोरा उदाङै बेरायथिंनायाव जाहाथे माखासे ओ मैहुर राव गोलैयाना जेनेबा मोसा लख्रा बेबोरबायदि मोसाफोर ओ मोसौखौ जाहाथे अरा बेबायदिनि थाखाय जोङो फोथायनाय जायो आरो जोंहा मोसौ बैसागुआव मोन से नियम दंबावो जे दिगिलिवा लावथिजों मोसौखौ होनानै लांनाय
औ
मोसौनि बिगुराव बेमार जानाय बा मोसौनाव माखासे बेमारफोर जानाय बेखौ खारो होननानै फोथायनाय जायो बेबायदिनो बेलासियाव जोङो मोसौखौ गलि फारसे लाबोफिननानै गोदान दिरुंजों खानाय जायो आरोमा दा बेबायदिनो मोसौ बैसागुआ गाजा गोमजायै खुंजायो बिनि अखानायै जोंहा बैसागनि से अक थ' बेयाव खौ जोङो मानसि बैसागु होननानै जोङो फालिनाय जायो नङा होमबा नों था दा बे मोस मानसि बैसागुखौ जोङो गाजा-गोमजायै जोङो गाब गोनाङै फालिनाय जायो गिबियाव जोङो से अक्ट' खालि फुंबिलियाव न'खरनि ओ थानसालिफोराव जोङो फुजा होनायखौ बा खुलुमनायखौ जोङो नुनो मोनो बोसोर गोदाननि मुङाव बेनि उनाव ज जोङो ओ न'खरावनो देरसिनफोरा दुइसिनखौ अननाय दुइसिनफोरा देरसिनफोरखौ खुलुमनानै मान होनाय बेफोरबायदि हाबाफारिखौ लायो दा बिनि उनावनो जोंहा गामि बा ओनसोलफोराव थानाय माखासे थानसालिफोराव बेबायदिनो जोङो जयै आर'ज गाबनाय बा इसोरखौ खुलुमनाय बेखौ लाबावो दा बै समावबो ओ गामियै बा ओनसोलै जे देरसिनफोरा दुइसि खौ अन्नाय आरो उन्दैफोरा गेदेरखौ खुलुमनाय बे हाबाफारिखौनो लाबावनाय जायो दा माखासेफोरखौ जोङो नुनो मोनो बै सानखालि माखासे जोङो ओ दोरोङारि गेलेमु आरो मोसानाय मेथाइ खननाय बेबादि खारनाय बादायनाय थालिर गाखोनाय बैफोरबायदि हाबाफारिखौ जोङो लानायखौ नुनो मोनो नाथाय खायफा-खायफाया बेबायदिनो रंजाखांनानै बेबायदिनो बा द' स्नि अक्ट'हालागै जोङो बैसागु फांसन खुंनायजों लोगोसे बेफोर दोरोङारि गेलेमु आरो ओ हारिमुखौ दिन्थिफुंनाय बेखौ लानाय जायो। दा बेबायदिनो जोंहा बैसागनि नै अक्त' खालि जोङो हानजा जानानै जेरै बोराय बुरै हानजा, सेंग्रा सिख्ला हान्जा बेफोरबायदि हान्जा जानानै बर'नि दोरोङारि दामजु जेरै खाम, सिफुं, सेरजा, जथा, गंगोना बेफोरबायदिखौ खौ लानानै जोङो न'खर न'खर ओ मोसानाय बा रंजानायखौ जोङो नु-नुनो मोनो। दा बेयाव जोंहा मोनसे मुं खानथि दङ गोदो गोदायनिफ्रायनो। बेयाव जोङो न'खर मालिगा जा हायो माखासे मैगं थाइगं, माइरं गुबुन गुबुन जिखि दङ खौ हरनाय जायो। दा बै हरनायखौ लाबोनानै ओ सानसे थि सम लानानै लावखार ओंखाम जानाय जायो नङा होमबा नोंथां? दा बेबायदिनो रंजानाय फोरबोआबो जोंहा गाजा गोमजायै जानानै थाङो। बेयाव मोनसे जोंहा हारिमु बेरखाङो जेनेबा हिनजावफोरनि जोंनि दोरोङारि गाननाय जोमनायखौ बेखांनाय नुनो मोनो आरो हौवाफोरनिखौबो जोङो गाननाय जोमनाय दोरोङारि बेर खांनाय नुनो मोनो। नङा होमबा नोंथां?
औ।
दा आंनि बुंनायाबो बेनोसै नोंथां, साबायखर थाबाय नोंथां